हेलौ औ खोनादों आं गोज फुंबिलि औ खोनादों।
औ औ नोंथांनिसिमबो औ नोंथांनिसिम गो जो फुंबिलिनि हाम लायनाय जासिहरगोरनाय थाबाय
हम बे समाव मा खालामदों?
दायो दंफां साहायाव जिरायनानै दंथ'यो औ।
आथसा न'खराव साबसेै दोङो नो
न'खराव औ जोहा जाहा न'खराव साब्रै। बेबायदिनो गथ'फोर हौवा हिन्जाव बिदि
ओ।
नोंथांमोननियालाय?
जोंहा न'खराव साथाम दोङो। बिदा सासे आं बिमा। उम उमफाय दा न'खराव गासिबो दङ ना खामानि मावहैजोबदों?
औ दायोलाय दङ बेबायदिनो एक्जामस जाबाय थादों गथ'फोरहा दिनै जोब्बाय एक्जाम गखांनानै न'आव फैबाय।
ओ।
औ।
गिदि गिदिर खोमान गथ'फ्रा।
औ देरहांबाय सासेया औ। सासेया सिक्स थांबाय सासेया फाइभ थांबाय।
औ दा बिब्दिबा नोंस्रानि न'न नि थांना थानाय जिउ लामा ला राहा लामाया मानि गेजेरजों नोंस्रांमोना थांनानै थायो मा मावनानै।
औ बेबायदिनो जाहा बेबायदिनो बायेराव थानानै मावो औ आबादफोर बेबायदिनो माइफोर गायो एसे गायग्रा एसे दङ बेबायदिनो नौ बि गा दङ औ बेखौहाय ओ औ थिखा होयो न'आवथ' गायनाय जाथ'वाखै सिगाङाव बेबायदिनो खोनफा खननै गायबाय ओमफ्राय दिगदारबो जायोना बेखायनो गायनायबो जायाखै आरो दुब्लियाबो जोंनिया गोजानाव बेखायनो थिखाफोर होयो आरो। थिखा होबालाय बेबायदि दिनो बिगायाव मनब्रैफोरल' मोनो मनब्रै मनबा ल' मोनो। औ माइ माइआलाय औ माइआलाय जायो। बिगायावहाय बाइस मन तेस मन थाङो आरो। सर्नफोरखौ गायोबा
ओ जोंनिथिंबो बिबदि औ। जोंनिथिंबो बिब्दिनो आदसा जोंनिथिं बिब्दिनो रनजितआ खम जायो बाखि बेलेग हाया तेर' सैदद' पन्द्र' बिस हा लानानै हा
औ औ जोंनिथिंबो बिदिनो औ।
बेनिफ्राय दाउ अमाफोर फिसियो खोमा न' नोंस्रा
औ फियो नोंथां बेबायदिनो औ।
दाउ अमा फिसियो होननानै खोनादों आरो नोंस एसे बुंनो हागोन माबायदि मुलाम्फा जायो। आबादनि सोमोन्दै दाउ अमा जुनार फिसिनायाबो मोनसे आबादानो नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां औ अब्ला आङो फोरमनो थाङो बेबायदिनो दाउ दाउ अमा फिसिनानैबो जोङो थाइसे थाइनै बेबायदि आरजिनो हायो आरो खामायनो हायो बेबायदिनो नखर खुंनायाव गथ' गथ फोरोंनायाव हेफाजाब हायो बेदिनो अमा बिमा मा सेफोर लायोबा जोङो बेबायदिनो खमावनो सयथा सातथाफ्रा मोननो हायो। आरो बेबायदिनो अमा बुन्दाखौबो बेबायदिनो खासि खालामनानै दोननो हायो खासि लानो हायो बेबायदिनो जोङो अ बा खासि मानैसो दोनबानो खमावनो बेबायदिनो नैजि रोजाफोर मोननो हायो। बेबायदिनो अमाखौ फिसियोबा जोङो बेबायदि दिनो फाखानि न' बेबायदिनो हा हाबवाल होनानै आरो एखसालिया गाल गाब लुनानै बेबायदिनो खथा खथा खालामनानै बेबायदिनो खथा था खथाब्रैफोर बेबायदिनो खालामनानै दोननो हायो आरो जोङो बेबायदिनो गुन्दैफोर होनो हायो आरो सापटफोर होनो हायो सापट गुन्दै बेबायदिनो आरो भिटामिनफोर होनानै फिसियोबा जोङो थाब बेबायदिनो फाननो हायो आरो देरनायखौ नुनो मोनो। मोजां जोथोन लाबासो थाब फाननो मोनगोन आरो रांफोरबो बेबायदिनो आरजिनो हागोन। जोङो बिदिनो अमा फिसिनायाव जोङो गुन्दैजों होफानो लोगोसे बेबायदिनो थास'फोर खुदुनाफोर बारिफोराव हाग्रा फोराव बेबायदिनो हानानै लाबोनानै रुनानै गुन्दैजों लगायना नै होफानाय जायो। आरो बयलार दानाफोरखौबो होदेरफाबा अमा देर-देरनायावहाय बेबायदिनो हेफाजाब खालामो बिदिनो जोङो अमाफोरखौ हाय जोङो खुसिनो हायो जोथोन लानो हायो। आरो
हम
दाउफोरखौबो जोङो बेबायदिनो फिसिनो हायो दाउफोरजोंबो जोङो रां खामायनो हायो दाउफोरखौ दायो खमावनो जोंनिथिं दाउनि दामा केजियाव बेबायदिनो सारिस' फासस' थाङो। जोङो दाउआवबो बेबायदिनो दाउ बिमा माब्रै माबा थाबानो जोङो बेबायदिनो न'खर खुंनायाव गथ' गथाय फोरोंनायाव बुहुत हेफाजाब मोननो हायो आरो नों थाङाबो नोंथांमोननिथिं दाउ अमा फिसि नाया माबायदि मा मा होयो नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन।
नंगौ नंगौ उम जोंनिथिं सोलिनाय जि आबाद दाउ अमा माइफोरनिखौबो एसे बुंनोसै। नों बुंनाय बायदिनो बे अमाखौ फिसियोब्ला नों लकेलखौ फिसियो ना हेमसियार खौ फिसियो?
औ जोंनिया दायो जोंहा न'आव फिसिनाया लकेलसो फिसि
ओ जोंनिथिं सोरबा सोर सोरबा लकेलबो फिसियो आरो बिदिनो हेमसियार बे थायो नालाय।
ओ अब्ला ओ अब्ला नोंथाङा नोंथाङा हेमसियार अमा फिसिनायनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना?
आंल' हायो हायो। जोङो हेमसियार फिसिनोब्ला जोङो सेथियावनो मा खालामनांगौ जायो हेमसियार फिसिनो थाखाय जोंनो थाग्रा खथा न'फोरखौ मोजाङै बिथाखौ प्लास्टार धा-धालाय होनांगोन जोङो। बालि अनथाइजों। हा गोजौ जायगा नायनानै उवाल होनांगोन। जाहाथे बारसिलांनो हायि बायदि।
औ
बिनि उनावहा दै थांग्रा लामा बानायना होनांगोन बे वालनि
औ
दै जगायग्रा मोनसे बासोन बायनांगोन। बेबायदिनो जोङो अमाखौ बायना लाबोनानै सानसेयाव खेननै खुरि दानाखौ जों होनाय होयो होनायखौ नुयो जोंहानि न' खाथि जौ होयो नालाय बेखौ बुंगासिनो दङ आरो आङो ओमफाय दा फार्स्टवहा बिदिनो दाना मोनथाम रोखोमनि दङ मोनसे स्टारटार मोनसे रवार मोनसे फिनिसार बेखौ माने बायनायनि फार्स्ट फिसा आरो देरनायखौ नायनानै होयो आरो
औ
बैसोखौ नायना होनाय जायो बिदिनो मास मोनसे मोननैखौ होयोब्ला फिसा आरो आगोल दानि जुगाव नुबाय आङो अमाफिनायनि गेजेरजों जुदि हेमसिार अमा फिसियोब्ला सय मासावनो एक कुन्टेल देर कुइटेल जानायखौ नुनो मोनो दा जुदि माब्रै माबा बिदिनो फियोब्ला जोंहा देर कुइन्टेल एक कुइन्टेल जायोब्ला किजि सिस्टेमावबो शलं बेफारि होननाय दङ।
औ।
शिलं बेफारिफोरनो जुदि अमाखौ हरोब्ला बिसोरो केजियाव एकस' आसि देरस' दुइस' होनानै लाना थाङा आरो। सोनानै अमाखौ हमख्रबना खाख्रबना फारलायाव दिेखोनानै गथायैनो सुनानै केजि हिसाबै हरगोन आरो एक्स' आसि नब्बै दुइस' बिदि खिलु होनानै लानो थाङो
अ।
ओमफ्राय बिसोरो बिदिनो लाना थांनानै माब्रै माबाबा खेबसेयावनो फैनो मोजां जायो आरो बिस्राबो। बेबायदिनो लांनानै शिलं माहाबा माहाबि फानहैयो आरो फायखारि फानहैयो बिसोरो जोबोद मुलाम्फा मोनो बिसोरबो आरो फिसिग्रायाबो जोबद मुलाम्फा मोनो आरो जोंनिथिंगालि बिदिनो ल लखेल अमाखौबो फिसियो बिदिनो न'आवह गन्द्रा बानायनानै।
औ।
बिदिनो आथिखालावहा जेनेबा बालि अन्थाइ होनानै होनाय बायदिनो खालायनानै लकेल अमाखौ फिसियो लकेल अमाया एसे सम लायो आरो जोंथिं। बेनिखायनो लखेल अमाखौ ऐसे खम फिसिनाय नुयो जोंथिं।
अ। औ।
ओमफ्राय बैयावहा फैसा दा बारा थाङो आरो।
जोंनिथिं बांसिनानो लकेलसो फिसिनाय जायो
जोंथिं न न'नै न थ बिदिनो हेमसियार फिसिग्रा दङ बाखि बास बांसिनानो खेलफियो आरो।
अ।
फैसाबो थांडोनो बांसिन हेमसेट फिसिग्राया। सप्ताहै स‌प्ताहै आरो मुलि बेिजि होनाङोनो। मासे मासे। मोजां नायनांगोन बेबायदिनो फिनानै जायो आरो। लोगोसे दा जोंनि जिंगलि बेबायदि सोलि। जों मोसौ बोरमाफोरबो एसे फियो दाना होयो आ। दानानि गेजेरजों फिसिनायखौ नुनो मोनो बिदिब्ला जों नोंजों रा प्लेना जोबोर मोजां मोनबाय गोज गोजोनबाय आरो मोजां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय न'खर खंनायाव माबायदि जिब जुनारनिफ्राय सहाय मोन माने बेखौ बाथ्राखौ मिथिना जोबोद मोजां मोनबाय जों दोन्थ'नोसै खोमा न दिनैनि बे रायस्लाय नायखौ।
औ नोंथां। अब्ला नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय
औ दे जाबायसै।